हेल'
अ खोनादोंना
हेल'
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां औ
औ औ
अब्ला जोङो औ आयदाखौ माने गेलेनायनि ना‌ सायाव‌‌ रायलायनोसै नङा होनबा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां औ
आरो दानि गेलेनायफोरखौनो रायजलायनोसै
औ औ जागोन नोंथां
औ नोंथाङानो एसे खोन्थाग्रोना होदो गेलेनाया माबायदि जेनेबा औ
ओम गोदोनि गेलेनायाथ' गोबां रोखोमनि गेलेयोमोन ना नाथाय आथिखालाव बेबायदि गेलेनाय जाला माने जोंबो नुबोजोबवाखै आरो ना थां माने खोनाबोदों फ्राव लिरनाय बेफोरखौ मोनबोदों आ बाथा खेला गेलेयो मोननो खिखर खेला गेलेयोमोननो खारनाय जेनेबा आरो ओ दाङा दाङा खेला होनो गुबुनथिं गुबुन गुबुन होनो आरो ना बेलेगथिं बेलेग बेलेग मुं होयो आमफ्राय बि दिनो ओ सोरखि खेला खाबादि बेफोरखौ गेलेयो आथिखालाव खाबादि गेलेनाया दंगयो आरोना नोंथां माने सिगां गोदोनि समाव जाबायदि गेलेयोमोन आथिखालाव बेबायदि गेलेनाया गैला आम माने गोबां खम जाबोनो हमबाय आरो ना आ नोंथाङाबो बे खेवदो दे इसे
औ नोंथां होननाय बायदिनो जोंना जेनेबा गोदोनि खेला गेलेनाय होनोबाथ' जोङो माने बे नोंथां होन्नाय बादिनो स्पर्टस खेला गेलेनाय बाथा गेलेनाय औ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन खाबादि माबा माबि अन्था थाइ जाबनाय जों गेलेयोमोन आरो नङा होमबा खौथ' जों नामखौनो मोनथिबावा माने औ औ बेबायदि आरो नायाथ' जोंना गेलेनाया माबायदि जेनेबा देहानि थाखाय मोजां नंगोना नं आ माबायदि एसे बुंना होदो
औ गेलेनायाथ' जोंनि था देहान थाखाय बुहुत मोजां जायो नोंथां मानोनाज जों हायो जेसेबां हायो बां गेलेनांगौसो नोंथां माने जोंनि देहानि जेनेबा थै खास्रानाय माने जोंनि देहाखौ राफोदै लाखिनाय माने गोग्गोयै लाखिनाय बेफोराव जोंनि गेलेनाया बु बुहुद मोजां खामानि होयोना नोंथां आथिखालावथ' बेफोरबायदि माने जों दा गोबां खम बिबांनि गेलेसै नङा होनबा उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' दाना जेबोखौनो गेलेला खालि मबाइल नायनानै बेस्थ' जानोसै सै मबेलाव कारतन नायनोसै आथिखालनि बिमा बिफाफोरा बो खालि मबाइल दे सै जे गेले आथिखालाव माने गेलेनो होला होनबा माबा मोनसे फिसा गेलेबानो दुखु मोनजानो गियो बिदि दुखु मोनगोन गेलेया नाङा थाङा खारा बारा मबाइल नाय मबाइल खौ नायनानै
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ
औ औ जोंना जेनेबा नोंथां होननाय बिदिनो जोंनाथ' गेलेनाया देहानि थाखाय बहुत मोजां नङा होमबा गेलेब्ला माने खायफा खायफा बेमार आजारा हारसिंनो गोमालाङो होननानै औ माने सान बेफिनिया गैया जायो होनो देहा गोख्रों जायो होनो माने जोंदि बेमार जालु जाला लोमजानो लोमजाला बेफोर जाया होननानै जों माने फोथायो आरो माने आरो फै नोंखागौ बो नङा होमबा गेलेनांगौ होननानै सानो आरो नङा होमबा सानो माने आरो गेलनांगौबो जेनेबा बेफोर खेला गेलेनाया गोदोनिफ्रायनो गेलेबोगासिनो औ बे थायो आरो ना जेनेबा आथिखालनि गेलेनाया माबायदि बेखौ एसे बुंनांगोन
आथिखालनि गेलेनायाथ' गैयानो नोंथां आथिखालाव माने बांसिन काबादि माने आंनि दा नुबाय थानायाव आरो ना आं काबादि गेलेनायखौ नुयो नुदों गोथां ओ काबादि गेलेनाया दासिमबो दंबोबाय थायो ओमफ्रायहाय खारनाय बे फोरफोरबो दङ नोंथां खारनाय खाबादि बेफोरखौ आं बांसिनै मोनथियो ओमफ्रायो दानि जेनेबा ओ फुटबल भलिबल बेफोरखौबो एसे एसे गेलेबोबाय थादों आरोना नोंथां खिन्थु गोदोनि बायदि बिदि अन्थाइ जाबनाय खिखर खेला गेलेनाय बाथा खेला गेलेनाय बे बेफोर गैला नोंथां बेफोरो टटेलि माने फुरा गासिबो गोमा बोजोबखाबाय आरो ना बेफोरखौ नुला गामि ओनसो बेफोरखौनो
औ नंगौ औ औ बिना नोंथां होननाय बादिनो जेनेबा माने गोदोनि गेलेनायफोरा जोंना गोमाबाय नङा होमबा गेलेनायफोरा बल खेला गेले ओरैनो अन्थाइ जाबनानै गेलेनायफोरा जोंना माने खायफा खायफा गोथौ गोथौ गामिफोरावसो दंसै आरो माने जों माने नुलानो आरो नाथाय आथिखालनि गेलेनाय होनबा जोङो बे नोंथां होननाय बादि काबादि फुटबल क्रिकेट बेफोरखौसो नुसै आरो माने जोङो बिफोरखौसो सिगांनि समनि मारबल खेला फैसा खेला नो मारबल गावनाय बेफोर नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
दिनै बेफोरखौ नुला‌ आरो माने आथिखालाव जोंना बेफोर गेलेनाया गोमाबोनायनि जाहोनाबो जाबाय जोंना खायसे सुबुंफोरा माखासे खामानियाव मुखुब जाबाय
औ नोंथां औ औ
बेबायदि मुखुब जाहैबाय जानानै जोङो माने गेलेनायाव बारा गोसो होनो हाला फरायनायाव गोसो होसै आरो बे खोथा होनाय बिदि जेनेबा जोंना आथिखालनि गथ'फोरा माने मबाइल मबाइेल बायदिसिनायाव गोसो होबाय आरो ओमफ्राय दा दा माने जोङो बुंनो थाङोब्ला माने जोङो। दानि गथ'फोरा माने जेनेबा जों स्कुलाव थांबाय फरायसालियाव थांनानै बेलासियावबो टिउसन बायदि लायो नङा होनबा औ औ बिनि थाखाय ओंखायनो माने मोना जाखाबाय मोना जाबाथ' जों दसे ओरैनो जेनेबा बायदिसिना मबाइल बायदिसिना नायनानैनो आरो जों फरायनांगौ। सम जाखायो नङा। बेफोर बायदि माने खायसे गेलेनायफ्रा गोमालां औ नुनो मोनो आरो माने जोंनाथ' सिगांनि समफ्रावथ' फरायनायावबो बारा गोसो होआमोन नङा होमबा। स्कुल फोराव माने खाथियावनो गोबावबो जाया दसे दसेनो गयोमोन ओमफ्राय गेलेनायफोर फुङावबो स्कुलाव थांनायनि सिगांनो फरायसालियाव थांनायनि सिगांनो गेलेयो आरो फैनानै जानो गेलेयोमोन बिनि थाखायनो माने जोंनि समफोरावहाय माने बैफोर गेलेनाया माने गोबाङै दङमोन आरो। आरो सिगांनि समफोरनि गथ'फोराबो माने सुबुंफोराबो माने जोबोद गोख्रोंबो नङा होमबा? बेमार आजारजोंबो थायामोन माने बिदि साखोन सिखोन थायाब्लाबो माने गेलेनायाव माने बिसोर गोसो गुदुंमोन। बिनि थाखायनो माने माखासे माने देहानि लोरबांथिफोरा गेलेनायजोंनो गोमालाङोमोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां माने आं आथिखालावबो सानो आरोना नोंथां माने फरायनायजों लोगोसे जेनेबा बेफोर गेलेनायखौ लांफायो। बा जोंनि थाखाय माने बुहुत मोजां जागोन आरोना माने आथिखालाव मा खालामो नोंथां माने दसे सम ससे सम मोनो बेखौबो मबाइलावसो मुखुब दोनो दानिया माने बेफोरखौ माने गेलेनायखौ बांद्राय जेनेबा गोनांथि होननानै साननाय फैला आर ना नोंथां माने बेफोरखौ बेदि गेलेनायखौहाय माने गोजानाव दोन दसे समनि थाखाय सम मोन बाबो मबाइलाव मुुखुब जायो फरायनायनि जेनेबा फरायनायाथ' फरायनाय थाखाबाय नोंथां बिनि गेजेरावनो दसे सम मोनबासो मबाइलाव मुखुब जानानै थासै आरोना आथिखालाव गोदोनियावथ' गोबां ओ जोंबो माखासे गेलेनो मोन मोनबोदों माखासेखौथ' जों गोदोनिखौ बारा नाम मिथिबोसै नोंथां खिन्थु जोंबो दसे खम गेलेनो मोनबोदों मानोना बै समाव ओ जेनेबा नों नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि फरा स्कुलाबो बारा लामामोन आरो तिबसन होनाय बेफोरखौ जों बारा लायामोन आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव मा गैयामोन मबाइल गैयामोन मानोना मबाइलखौ जों बेबायदि माने आखाइजों आ आखाइ बिदि नुबाय थायामोन आरो ना बयनिबो आखाइ आखा खाइ मबेल थायामोन न'खर न'खर बयनाबो मबाइल थायामोन जा दङ बेबो केपाइद मबाइलसोमोन आरोना माने नुवामोन जोङो बिदि दानियाथ' आजिखा खालि आथिखालाव बिदि मबाइल थाबाय सार्च खालामबा नुस सै मायदिसिना मा मा नायनो आरो बेफोरावसो जेनेबा आथिखालावथ' मबाइलसो देखायनोसै मबाइलनि बेलाजोंसो मबाइलनि गेजेरजोंसो सोलोंसै आथिखालाव बांसिन औ
बेखौ गेलेसै आरोना
थां मबाइलनि खेला बांसिन गेलेनाय नुसै जेरै दा मबेल ओ सिगांनि समाव लुदु खेला होनोना नोंथां बेखौ मायाव गेलेयोमोन लेखा बिलाइयाव जों गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव मा मोनसेै मबाइलावनो गेले
औ नंगौ माने जोंना बि बेफोरनि थाखायनो माने बै देहाया बेसेबां गोख्रों जानांगौ बिदि जाला आरो आखाय आरो मेगनखौल'सो बाहायसै बेयाव जों जे अंगखौ बाहायला जिहेथु बेजों माने दुरबल जालांसै जेरै बि बेफोर गेम खौथ' माने बेफोर खेलाखौथ' जों जिराय जिरायसो गेलेयो नं नङा होमबा मबाइलआवथ' जेनेबा सिगांनि समाव जाहैबाय आखाइ आइथिं गासैबो गासैबो थांजोबोमोन औ बेबो माने देहानि गासिबो अंगंआनोखौनो माने जों सो सोमाव जोबनानैसो खेलाखौ गेलेयो मोन आरो नानै माने जोंनि देहाफोरा माने गोख्रों जायोमोन दिनै
औ नंगौ नोंथां औ औ औ नोंथां आरो गोदोनि दिनाव मामोन जोंना दैमायाव दुगैनाय दैमायाव दुगैनानै दैमायाव थब्ल'नाय गेलेनाय सानस्रिनाय गेलेनाय बायदिसिना माब थाखुमा लायनाय दैमानि बे दैमानि दैयावनो जों बायदि गेलेमोन नङा होमबा नोंथां माने जोंबो बेखौ ससे सम मोनबोदों नाथाय आथिखालाव गैला बियो गोमाबोबाय आथिखालावथ' दैमायावनो बिदि ज' ज' दुगैहैेलायनाय बेफोरबो गैला ओ दैमायाव बेफोर जेनेबा सानस्रिना जेनेबा थब्ल'नानै ये दुगैनां बेफोर माखासे देहानि थाखायबो मोजां नों आरोना नोंथां माने जोंनि देहाया राफ फोद जानो थाखाय जों देहाखौ बेमार आजारनिफ्राय माबेबा माबेबा गोरलै फिसा फिसौ बेमार आजारनिफ्राय जों रैखा मोननो था खाय जों रा सांग्रां जेनेबा ओ देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय बैदि लेनायखौ जों गोनांथार होननानै आं
नङा माबा मोनसेथ' मावथारनांगोन नङा होमबा थाखाय बेनि थाखाय माने बे खामानि मावनायजों लोगोसे माने जोंबो गेलेनो आरो जों माने गावनि देहाखौनो गोख्रों खालामनो हायो बिनिफ्राय जों नुनो मोनो नङा होमबा गेलेनानैनो जों माने गावनि जिउखौबो दाना लाना हायो आरो जों माने इयुनाव दाव नायजोंनो जों नुनो मोनो गोबां साख्रि बाख्रि मोनो गोबां रांबो मोनो माने गेलेनानैनो जों गोबां मुंदांखा जानो हायो गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो मान मानि जों जिहेथु माने जोंनि गेलेनाया माने गाज्रि नङा आरो जोंनि गे खहा माने बे जोंनि जानायाव औ औ हेफाजाब होयो आरो औ नोंगौ
हायोबा जों दासिमबो बे जा सिगांनि गेलेनाय बेफोरखौ दसे सम दिहुननानैबाबो गेलेबोनो नाजानांगौना नोंथां माने औ जोंनि जेनेबा हमनानै ला दा जोंनि उननि समनि गथ' फोरखौ जोङो जेनेबा गोदो जों बिदि गेलेयोमोन बिदि गेलेयोमोन होननानै बेफोरखौे दे नोंसोरबो बिदि गेले नाय जेनेबा देहानि थाखायबो मोजां जायो थागद जायो होननानै जोंबो खोन्थाबोनो रोंनाय माने खोन्थाबोनांगौमोन आरो नाथाय आथिखालाव बांसिन बिदि गथ'फोराबो आथिखालाव बेफोरबायदि फोरखौ गोसोहोला नोंथां मबाइल मोनखाबाय नालाय मबाइलावल' मुखुब जानानै थासै आरो नोंथाङा गोदोनि समाव मा गेलेबावो मिथिगौना ओंखाम ओंख्रि ओंख्रि गेलेनाय माने बे बिराद माबा मुंदांखा गेलेनायमोन आरोना ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय माने जों न'खर न'खर जेनेबा सानै साथामसो ज' जानानै बिराद मोजाङै गेलेयोमोन मोन न'खर संसार बिदि जालायनाय बिदि गेलेयोमोन नोंथां औ बियो मोनसे जे जोंनि थाखाय माने
नंगौ नंगौ अब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ थेंकिउ